हेलौ।
अ खोनादों ना।
नोंथां।
औ।
अब्ला जों नोंथां मोनसे आयदानि। ओ सायाव सावरायनो नोंथाङा दायो सम होनो हागोन नामा नोंथां। ओ अब्ला जों। बर'नि जिनाखि दोरोङारि दा दामजुफोर। बै ओ जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा। बेखौ माबोरै दामो माबोरै बानायो नैबेफोरनि सायावनो। जों सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजागोन दे।
माने बर'नि दामजुफोर एबा दोरोङारि माखासे। दामग्रा आगजुफोर होनोब्ला जों। बेफोरखौ मिथियो माने खाम सिफुं जथा सेरजा। गंगोना बेफोरफोरखौनो माने जों। फ्राय बुंनो हायो आरो माने। बेखौहाय जों ओ खामखौ माबोरै बानायो होनोब्ला। ए खाम नङाब्ला। थ माने बेफोर दामग्रा नङाब्लाथ जोंहा बरनि हाबा गोलावनो। ओ हाबाफोरा माने आसखान्दा आद्रा आद्रा जानाय बायदि मोनो नालाय। बेनिखायनो माने। बे खामफोरा जोंनो माने गोनांथि आरो नोंथां जेरै खामफोरखौ बानायनोब्ला जोंहा ओ खाम बै ओ दुमब्रु बिफां होनो मोना गोदोहायथ' माने ओ खाम बानायो होनोब्ला बै दुमब्रु बिफांनिफ्रायनो ओ खाम खौ बानायनाय जायोमोन होननानै जों ओ मि थिनो मोनबोदों आरो नोंथां ओमफ्राय ओमफ्राय आथिखालाव माने बै दुमब्रु बिफांखौथ' मोननो थांलिया ओमफफ्राय ओ माखासे न'आव थानाय बै गाम्बारि बिफांखौ बिदिनो माने गाम्बारि दंफांफोरखौबो आजिखालि ओ यै खामफोरखौहाय बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां बेफोरबायदिनो ओ बानायनानै जेनेबा जोंनि हाबानो बयेबा माबा मोनसे फोरबो बेफोराव दामनाय जायो आरोखि नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा खामजोंल'थ' जाया बेजों लोगो लोगोसे ओ जोंहा जायखौ बुङो सेरजा बर'नि ओ गोदै गोदै मेथाइफोरखौ रिंखांहोग्रा नै बैफोरखौबो जों माखासे दंफांफोरनिफ्राय बानायनानै बेबायदिनो ओ माखासे दिरुंफोर होनानै जों बानायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दामजु होनोब्ला जोंहा ओ सिफुंखौबो जोङो रायखांनांगोन सिफुङाबो जोंनि बर'निनो मोनसे दामजु एबा दो रोङारि गोदो गोदाय माने बै सिफुंफोरखौहाय ओ गामि ओनसोलफ्रावथ' माने लावखारफोरनिफ्राय एबा ओ सोरबा बे बायदिनो ओनसोलफोराव बानायनायखौ नुबोदोंमोन आरो नोंथां माने बै लावखारफोरा गोदो माने ओ मोसौफोर गुमोब्ला ओ बबेबा हाग्रा बारियाव नङाब्ला बबेबा दुब्लि बारियाव दंफां गो जौआव गाखोनानै नै बैफोरबायदि दामनायखौ जों गोबां खोनाबोनो मोन्दों आरो नोंथां ओम बेनि उनाव दाथ' माने आथिखाल बिथिङाव सोलायबोनाय नुनानै जों बै सिफुंफोरखौबो माखासे क्लासिकेल दानि मो गोदान मुगाजों बानायनायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो नों थां बैजोंनो ओ जोंनि बर'नि ओ सिफुं होनोब्ला माने गुदुङा गरंबा होननानै जों मोन थियो नाथाय बै क्लासिकेलनि होनोब्ला जों ओ गुदुं माने सयथाखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बर'नि माखासे दामजुफोर होनोब्ला जों बेफोरखौनो माने रायखांनो गोनां एबा रायखांनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ
नोंथाङाबो बेबायदि ओ बर'नि माखासे दोरोङारि दामजुफोर दाम ग्रा देग्रा माबायदि दामो बेफोरखौ एसे नों थाङाबो मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो एसे?
औ औ एसे फोरमायनो हागोन। औ जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे बर' फोरनि दामजु बेनि गेजेरजों माने जोङो ओ जोंनि हारिनि सिनायथिखौ ओ दिन्थिनो हायो। ना नोंथां जेरैहाय जो फोरखौहाय माने ओरैनो थाबाथ' जोङो ओ एफाराब माने ए नुनो मोना आरोना जुदि जोङो बैसागु फोरबो बेफोरावबा जोङो माने जोंनि दामजुफोरखौहाय बेफोरखौ नुनो मोनो। आरो जे बैफोरबायदि मोसानाय जे ख्रिष्टि मोसानाय बा अबेबा मोनसे प्रग्राम जानायफ्राव फ्रावहाय मोसायोबा बेफोराव जोङो जोंनि बर'फोरनि माने ओ आरिमुफोरखौहाय माने दिन्थिफुंसालियावहाय माने बर'फोरनि दामनाय देनाय माने मोसानायफोरखौहाय नु नुनो मोनो आरो ना। बेफोराव जोङो नुयो जाहैबाय बेफोरनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों खाम सिफुं जथा बेफोरो ओ सेरजा फोर बेफोरखौहाय जोङो ओ बेयाव हाय बर'फोरनि ओ माने मेन दामग्रा हिसाब बै ओ जोङो मोननो हायो जेरै मेथाइफोर खननायजों लोगोसे ओ बर'फोरनि मेथाइफोरजों जेरैहाय माने साब सिनै जोंनि गारांफोरजोंहाय खननायखौ माने ओ मिलौ दो खालामसिननानै होयो आरो ना बेफोर। दामजुफोरा जेरैहायो जोङो सिफुं नोंथाङा बुंनाय बायदि सिफुं जेरैहाय बेथ' औवाजोंसो बानायनाय ना नों
नंगौ नंगौ।
फुंखौ जोङो औवाजों बानायो आरो जेरैहाय नोंथाङा बुंदों बेनि गुदुं ङा गंलंबा औ ओ नोंथाङा थिगखौनो बुं दों। माने बेखौहाय जोङो बिदिनो ओ औवानिफ्राय बानायनानै बेजोंहाय जोङो ओ गोदै माने देंखो ओ गारांफोर नि माने बेवहाय रिंखांहोनो हायो आरो ना माने देंखोफोरों खांहोनो हायो आरो रिंखांनायजों लोगोसे जोङो बेवहाय। ओ जोंनि गोसोफोरखौ माने बियो सिफुङा माने बोनो हायो आरो ना आरो जों जों जोंखौहाय माने ओ मोनसे मोजां मोनहोनाय बिदि खालामनो हायो आरोना बे सिफुङा बेनि अनगायैबो जो जोङो बे ओ दामग्रा देग्रा होननानै बुङोबा जोङो सेर्जाफोरख‌ खौबो नुयो जेरैहाय ओ सेर्जायाबो मोनसे ओ दंफां जोंनो बानाय जानाय ओ बेबो माने बेखौ दामोबा माने जोंनि गोसोफ्रा माने बिराद मोजां मोनो आरोना खोनासंनो खोमायाव मोजाङै ओ जोंनावहाय रिंखांफयो आरो। आरो बिदिनो बेल' नङा माने गुबुन गुबुननि ओ रोखोमनि दाम मजुफोर दामग्राफोर आइजें फोर दङ' आरोना जोंनाव नाथाय बेफोरबायदि या थाबाय थाय योबा माने जोङो ओ माने जोंनि हारिमुवा माने जौगा नांग उ लांगोन आरोना आरो आङो सानो माने बेफोरखौहाय जोङो ओ बाहायफ्लायबाय थानांगौ आरो गुबुननि सिगाङावबो देखायनांगौ। उ आरो बेखौहाय माने जेब्लायबो जोङो हानाय मानि माने दा उमनानै ओ जोङो बाहायनांगौ आरोना होनबासो बेफोरो गोद थाङै थांनानै थागोन आरो नङाब्ला बेयो सानसे समावहाय जोङो जोबलांनायनि माने लामायाव फैयो आरोना जुदि बाहायाबा बेफोरखौहाय माने माने जोङो बानाय बानायनायजों लोगोसे माने बानायनानै माने दामनो सोलोंनांगौ आरो ना बयबो बेफोरखौ
नंगौ नंगौ नोंथां
औ औवानि अनगायैबो दंफांफोरजों बिदिनो जोङो बाहायो। आरो बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामजुफोरखौ जोङो बाहायनायखौहाय नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि दामग्राफोरखौहाय जों मोननो हायो आरोना। बेफोर बेफोरनो माने जोंनि हारिनि सिनायथि आरो जोंखौहाय मा होनो जोंनि दामग्रा होननानै माने बेखौहाय बुंनानै लानो हायो आरोना जोङो आरो बेखौहाय बांसिन नै नुजासारनाय नुबावो जे बे बैसागुफोरावहाय जे जोङो बेफोर फोरखौहाय दामो आरो। बेखौ लानानै जोङो दामनानै मोसाबायो बेबो साबसिन नुयो आरोना गाननाय जोमनायफोरजों आरो दामनाय देनायजों आरो नोंथांमोननि जायगायावबो बेफोरो दासिमबो दङना नोंथां बेफोरखौ दामनायखौ नुयोना।
नंगौ नंगौ नोंथां निस्सय दामो जेब्ला बैसागु सफैयो। ओरैनो गुबुन गुबुन ओ जेरै हाबा खेराइ नै बैफोर फै फोरबोफोराव माने दासिमबो माने बै जेनाखि बर'नि दामजुफोर एबा नैबेफोर खौ दासिमावबो माने बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ
जोंनि बर'नि दामजु एबा मोनसे जों दाखालैसो जानानै थांनाय जिनाखि माने जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायाव जि रोजा जन मोसानाय आरो गोबां दामग्रा-दे ग्राफोर जायखौ जोंनि बर'नि आरिमु जाय खाम, सिफुं, सेरजा नैबेफोरखौ जोंनि गुबुन ओ जायगा एबा गुबुन हारिफोरनो दिन्थिफुंनायखौ नुनानै माने जों बर' होननानै माने गोबां जायगायावनो जों सिनाय जानायखौ मोनदों आरो नोंथां। जेरै माखासे ससियेल मिडियानि थ्रुयै माखासे फेसबुक टुइटार बिदिनो ओ निउसफोर आरो बबेबा ओ निउस पेपारफोरनि गेजेरजों जों गोबां माने जोंनि बर' हारिनि जिखि जेनाखि दोरोङारि दामजु नै बेखौ जों गोबां गोसारनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो जों गोबां जेरै बागुरुम्बा मोसानायल' नङा बेनि अनगायै जेरै दाउस्रि देलाय मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय नैबेफोरबायदियावबो जोंनि बे ओ बर'नि जेनाखि दामजु एबा आगजुफोर नैबेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो आसा खालामो नोंथां जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेखौ जेब्लायबो बाहायलांनो हाथों एबा बाहायबाय थाथों जों बेखौ आसा खालामनो हायो आरो नोंथाङा।
औ नंगौ
अब्ला नोंथां जोंनि ओक्षसावरायनायनि समाबो जानानै फैबाय सावरायनायखौ अब्ला जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नों थां औ जागोन दे